अ नोंथाङा मा खालामगासिनो दं
दं नोंथां जिरायगासिनो
अ बिदिब्ला नोंथां बर'फोरनि ओ जानाय हुदानि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादों नोंथाङा सावरायजागोन ना
सावरायजागोन दे नोंथां
अ बिदिब्ला बर'फोराथ' बांसि नानो ओ रुनानै जानाय हुदा दङ बे रुनानै जानायनि सोमोन्दै एस फोरमायना होनिसै आङो
औ
उम बर'फोरनि बोथोराव ओ मावनाय मैगं बा हाग्रा बंग्रानिफ्राय मोननाय मैगं मैलाफोरखौ ना बा बेदर होफानानै एबा ना बेदर होआलासिनो संख्रि आरो बानलु होनानै रुनानै ओंख्रि संनानै जायो नङा होनबा नोंथां
औ
बेबायदिनो गोजां बोथोराव ओ मोननाय मैगं ओ लाइ लाफा बेसर मुला आरो मैगं थिलियाव रज'नाय बुथुवा खुदुना ओ खानसिया बुरै थुनथिनि बायदि मैगंफोरखौ गलाय मोन्देर बुथुमनानै जों बर'फोरा जयै थेब थेब रुनानै ओंख्रि संनानै जायो आरो
औ
बेखौनो मैद्रु ओंख्रि बुंनाय बुंनाय जायो ।
औ
बे रुनाय ओंख्रियावनो मावा फिथिख्रि बायदि फिसा नाफोरखौ एवालासिनो ओरैनो होसननानै सोंङोब्ला ना फिसाया मोदोम गोनां गुरै जानो गोथाव औ जायो होननानै बुंङो आरो मैथाजोंबो ना फिसाफोरखौ थावजों एवालासिनो ओरैनो होदालानानै संनानै जायो आरो जों बर' सुबुंफोरा आरो नोरसिं जारि खिफि बेन्दों सरलें मायसन्द्रि खानसिमा बायदि मैगं बायदि बिलाइफोरखौ जयै बुथुमनानै ना फिसाफोरखौ होस'ननानै बानलुसि सेब सेब देना होनानै ओंख्रि बा बिदै लोंनानै जायो आरो जोंनि बर' सुबुंफोरा नाथाय ओ बैफोर मैगं मैलानि ओंख्रियाव दाउ गाज्लानि बेदरफोरखौ थाव एसे होनानै एवफ्रामना लानानै गोदौबाय थानाय समाव होसननानै गोबाव संनानै थेब थेब बिदै खालामना जायोब्ला बांसिन गोथाव जायो होननानै बुंङो आरो बा जानायावबो गोथाव जायो आरो
औ
सोरबा न'खराव गगा मोननानै लोमजा लोमजाब्ला ओंखाम जानो हायि जाब्ला बेबादि ओंख्रि संनानै जायोब्ला मोदोमखौ एसे गोस्रानाय मोनो बा लोमजानायखौ एसे गाहाम मोनो होननानै बुंङो आरो मानसिफ्रा लोमजानाय मानसिनो बेबादि ओंख्रि संनाय जाहो जाहोब्ला बा बिदैखौ जाहोब्ला लोमजानाया गोस्रायो आरो गगा मोननाय रुङो आरो ओंखाम जानो हायो होनना बर'फोरा बुंङो आरो बेखायनो बेबादि ओंख्रिखौ न'खराव सोरबाफोर लोमजाब्ला संनानै जाहोनो जाहोनांगौ आरो
औ
अमा बेदरखौ रुनानै जानायाबो बर' हारिनि मोनसे गोथाव खाजा
औ
अमा बेदरखौ दैल' होनानै रुयो आरो रुनाय दैखौ फोराननानै बेवहाय संख्रि फानलु सामब्राम थाव गोथां एसे दुन्दिया बिलाइ होनानै गलायनानै गोदोनि दिनाव सावरि जालाय लायोमोन आरो बेबादिनो जौजों जयै जालायनाय हुदा दंङोमोन आरो आथिखालावबो बै जौ लोंलायोब्ला जयै अमा बेदरखौ बेबादि रुनानै ओ जानायखौ जोंङो नुनो मोनोमोन आरो
औ
फिथाइ सामथायाइनि बेलायाव मोनसोर थालिर फिथाइफोरखौ संख्रि होनानै रुनानै फुंफोराव ओंखाम उखैगा होनो थाखाय साहाफोरजों जायोमोन आरो बेबायदिनो गोदोनि दिनाव जोंनि बर' समाजाव गोरिबानो बांसिनमोन जायनि थाखाय माइरं गैयाब्ला थालिर फिथाइफोरखौनो रुनानै न'खराव ज'यै जायोमोन होनना बुंनायखौ आबै आबौमोननिफ्राय खोनानो मोनोमोन आरो
औ
बेबादिनो ओंख्रियानो जाथों फिथाइ सामथायाइयानो जाथों रुनानै जानाया बर'फोरनि मोनसे एंगारनो हायै मोनसे हुदा आरो
औ
दा नोंथाङा बर'फोरनि जानाय हुदानि सोमोन्दै ओ एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां आं बर'फोरनि सावनानै जानाय हुदाफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनसै नोंथांसिम जों बर'फोरा बायदि फिथाइ सामथाइ ना बेदर आरिखौबो सावनानै जानायनि हुदा दङ। जेरै बायगन फिथाइ फान्थाव पटल बायधुखौ आलु बायदि फिथाइफोरखौ रोहो रोहो जोंबाय थानाय बन्थआव
हांनानै सावनानै जानायनि हुदा दङ। रोहो रोहो जोंनाय अराव सावनानै बेखौ पियास गोथां बानलु गोथां हाब्रेनानै थाव गोथां होनानै बाथोन सिफ्लेनानै जानायनि हुदा दङ।
औ
बेनि अनगायैबो ना खांख्राइ आरिखौबो सावनानै बाथोन देनाय हुदा दङ।
औ
ना खांख्राइखौ सावनानै बानलु पियास सामब्राम बायदि होनानै बाथोन देनानै जायो।
औ नोंगौ।
गायबो अमा बेदरखौबो सावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो।
औ
अमा बेदरखौ रोहो रोहो खामनाय जोंबाय थानाय अराव हांनानै बिखौ सावनानै पियास बानलु फिसा फिसा हाब्रेनानै बिजों लगायनानै जौ गोरानफोरजों लोंनाय जों नुनो मोनो आरो बायदिसिना गोजान जायगायाव
लावखार ओंखाम जानो थांनायफोराव बेफोरबायदि खालामनानै गला होनायखौबो जों आथिखालाव नुनो मोनसै
औ
बेबायदिनो जोंनि बर' फोरनि गेजेराव सावनानै जानाय रुनानै जानाय हुदाखौ जों नुनो मोनदों
औ
आलुखौबो रुनानै बेबादिनो थाव गोथां होनानै पियास होनानै बानलु होनानै आलु बाथोन खालामनानै
फोथाराव हालुवाफोरनो गोदोनिफ्रायनो आलु बाथोनजों ना बाथोनजों हैनायखौ जों आइ आफा आइ मुंखौ नुनो मोनदों
औ
बेबायदिनो ओंखाम गोजांफोरजों फ्रायानो आलु बाथोन ना बाथोन
फान्थाव सावनानै सिफ्लेनाय बाथोन बेबायदि बाथोनजों
बांसिनै ओंखाम गोजांखौ जानाय जायो
औ
आरो सं सावनानै जानायखौ बांसिन मोदोमनाय मोनो होननानै आथिखालाव फ्रायानो सावनानै जानायखौ जों नुनो मोनो
औ
बेबायदिनो जों खायसे खायसे मैगंफोरखौ संनानैबो जायो। रुनानैबो जायो आरो सावनानैबो जायो।
औ
दा सावरायनायखौ
औ
बेखिनियावनो दोनथ नोसै नोंथां।
औ दे